नोंथां औ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
आ हा खोनायाखै नोंथां।
औ नोथाङा फ्रि दङना?
औ औ फ्रि दं दे।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
एबा माइ आबादथि एबा अक आबाद माबोरै माव जनाय
औ थावनो नामोन दे नोंथां
उम उम
फांखा फांखाफोर लादों नामा नोंथां बारा मोजां खोनाफैयाखै।
अ फांखाफोर लादो नामा होनदो मोजां खोना फैयाखै नोंथां।
अ खोनादों नोंथां?
अ माथोआ नांथा नांथा खोनाफैदोब खोब खोनाफैबाय थादो नोंथां।
खोनादों
औ औ खोनादों दे एबार।
मायाबादखौ एबा अफोर जाबाख' माबारि मावनाय जायो‌ फोरामायनो हागोनना?
औ अ फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
अ। उम उम
नेट नेटनि प्रब्लेम जादोनामाथाय नोंथां नांथा नांथा खोनागासिनो। नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां।
खोनादों ना
औ औ एबार खोनालायबाय माने जर लासै जर लासै खोनागासिनोलै नोंथां।
औ ओ एबार खोनाबायना।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ उम। बिदि माइ आबादखौ एबा उफेरे आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना।
अ आङो माइनि सोमोन्दैथ' मिनथियो अब्ला आं नोंथांनो माइनि सोमोन्दै एसेयैबाबो फोरमायनो हागोन हानायालाय।
उम।
दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो ओ माइ जोलैनि माइलिनि गोनांथि जायो। बेखौ जोंहा ओ फाथो बस्थायाव सोनानै फुख्रि बा बब्बा दै माबा मोनसे जायगायाव सोमनानै मोजां खाथेनानै सोमनानै दोननो गोनां जायो। जाहाथे बेयो गाजा बेरो। आरो बेनि उनाव जोंहा ओ दुब्लि फोथाराव खोथिया फोनो थाखाय दब्लायसे एबा दब्लायनै मोजाङै ट्रेक्टर बा मोसौजों एवग्लिनो गोनां जायो। बेयो जाहाथे ग्लेब ग्लेब मोजां गुरै जायो। बेबायदिनो जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ मै होनानै समान खालामो आरो माइलिखौ बोखांनानै ओ सानसे बा हरसे बोखांनानै एसे फेनलानानै दोनो। जाहाथे बिनि जे ओ गाजा खिलिनाय बेयो मोजाङै ओंखारो। आरो अखानायै बेबायदिनो फोहैयो फोनानै मोजांहाय सारजोबो सारनानै जाहाथे अखानि दैफोरा ओ बुसोमनानै गथा जायै बदि बेखौ दैखौ थायै बायदि हगारना दोनो आरो। दा बेबायदिनो ओ खोथिया लासै लासै देर देरबोबाय थायोबा देरनायजों जाब नायजों ग्रोब जानायनि खावसे जेराव गायगोन बेखौ जोंहा एवनानै लायो। दानि जुगावथ' जोंहा बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो ओ हालखौ एवनाय जायो गोदोनि दिनावसो बांसिन मोसौजों एवनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव थिन्था सारिथा बानो जोंहा मोसौ मोसौ हालुवा मानैखौ होना लाङोमोन। फैयोमोन नाथाय दानि जुगाव नथा दसथायाव थाङोब्लाबो सल्लिस बा थ्रिस बिगाखौ ओरैनो एवनो हायो आरो दानि मुगायाव दानि जुगाव। दा ट्रेक्टर ओंखारनायनि थाखाय बेफोरबायदि खाबुआ जाबाय दा बुंनो थाङोबा जोंहा ओ सैब्रै एवनो गोनां जायो ओ मोनसे दुब्लिखौ बा माइ फोथारखौ गायजासिम गायनाय जासिम खालामनो थाखाय बेखौ जोंहा सैब्रै होनानै जोङो हाग्राखौ बा हाग्रा बिनि जिखुनु हाग्रा दंमोन बेखौ थैहोजोबनानै बेखौ गेब्लेहोजोबनानै सेवहोजोबनानै जोङो हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालामनानै बेयाव जों माइखौ सैब्रै एवखांनायनि उनाव बा हालौवखांनायनि उनाव जोङो ओ माइखौ फुनानै गायनाय जायो आरो। जोङो गोदोनि दिनावथ' गोबां सावरि जालायोमोन दानि जुगाव खिन्थु
बेबायदि सावरि जानायखौ गुबु गोबां खम नुसै दानि जुगाव फैसा फैसानि ओ हाजिरा लानानै गायनाय जायो बा फुनाय जायो। बेबायदिनो जों मायखौ गाइयो गायनानै आरो बेखौ देरहोनानै देरहोयो हासार बायदिसिना होनानै गोदोनि दिनावथ' बेबायदि हासार होलायनो गोनांथि गैयामोन मानो होनबा गोदो गोबां हासार गोनांखामोन जोंनि हाफोरा गोबां जिब गोनांमोन। नाथाय दा बेबायदिनो सानफा एफा सानफा एफा खमायलांबाय जोंनि दुब्लिनि हासारफोरा। बेबायदिनो हासार इउरिया हासार बायदिसिना होनानै जोङो माइखौ फिथाइ मोनजासिम ओ फेदेरो आरो ओ आबोर लायै लायै। फेदेरनानै जेब्ला फिथाइ बा फिथाइ थायनानै मोनो अब्ला जों आरो फिन बेखौ मानसिजों मानसि ज' ज' ज' माबानानै हायो आरो दानि जुगावथ' थ' ओ बुंनो थाङोब्ला मानसियाबो हाबावला। माइ हाग्राबो ओंखारबाय। बे माइ हाग्रायानो हायोबो माराबो होयो आरो बे माइ गुथिखौबो जोङो लाबोनानै न'आव एसे लामस्रोनानै डाइरेक्ट बाख्रि बा दुलिफोराव ज' दोननानै लानो हायो आरो। बेबायदिनो आरो थिग आरो बे दोनथुमनायखौनो जोङो ओ मिलाव बा माइ मिलाव सौनानै बेबायदिनो ओंखाम बा माइरं खालामनानै बेखौ संनानै जायो आरो। बेनोसै। आं जिखुनु गुवारै फोरमायनो हायाबाबो जि सर्ट सुंद'यैबाबो नोंथांनो फोरमायबाय। नोंथाङा माबाफोर ओ बुंनो सानदोंबा बुंनो हागोन।
दैज्लां समाव जोंना ओ उफेरा आबाद मावो दा उफेरा आबाद बे बुंनो थांङोबा जोङा ओ दैज्लां समाव बांसिनानो जेरैहाय आ भिन्दि जिंखा लेस्रा फाथो बायदिसिना बिदनि मैगंखौ गायनाय जायो आ खायसेया बांसिनानो फालांगि खालामनो थाखाय गायनाय जायो एबा खायसेया बांसिनानो नखराव जानो थाखायबो एबा नखरावनो उम बिदि एसे एनै गायनानै लायो आरो ओ जेब्ला जोङो बिदि गायनाय समाव मालाबा बांसिनानो फालांगि खालामनाय गायनायफोरा बांसिनानो जेरैहाय आ बायदिसिना हाथाइ बाजारनिफ्राय मैगं बेगर बायना लाबोनानै लोगोसेनो ओ बेवहाय मोजां आबादा मोजां जानायनि थाखाय खाय एबा फसला मोजां बानायनि थाखाय बेखौ उदैनि बेनो जोबोद जोथोन लानांगौ नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ बिदिनो आबादखौ मावनो समाव ओ बिदिनो आबादारिया आ हाथाय बाजारनिफ्राय मैगं बेगरखौ लाबोनानै उनाव जेब्ला मैगंआ खिलियो खिलिनानै फैनायनि उनाव जोंना ओ एसे एम्फौ एनला बांसिनानो बिलाइ बायदिसिनाखौ जानाय एबा बायदिसिना ओ बेरामनि थाखाय ओमफ्राय दा दंफांखौ थैनायखौ नुनो मोनो बिदिफोरखौ जानायनि जाहोननि थाखायनो दानि समाव हाथाय बाजारनिफ्राइ ला फाहामसालिनि बायदिसिना मुलि आरिफोरखौ बायनानै ओ सारनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ जेब्ला बिफाङा देरनानै मोजां जायोबा फसला मोजां जायो अब्ला राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बा लांफैनानै हाथाय बाजाराव फाननानै एबा फालांगि खालामनानै उम राङारि आंखालखो सुफुंनानै लानो हागोन लोगोसेनो बेखौ बुंनांगो जोङो
औ औ
बिदि गोनांथि जाना होनायजों लोगोसे बिदि ओ बांसिनानो मुलि बायदिसिना बाहायनायखौ मालाबा ओ जोंना देहाया खहा जायो आरो आरो हाथाय बाजाराव बथायनानै दानि समाव ओ बायदिसिना बाहायनायखौ फाननायख नुनो मोनो नालाय बेनि थाखायनो गिबियावनो जोङो हाथाइ बाजाराव बायनाय समाव गिबियावनो फालांगि खामग्रानिफ्राय सोंनानै एबा बिथाङा माब्ला होदों बेखौ एसे जोङो साव नानै सो आरो सनानै बायनानैबो जायो नाङा नङाब्ला जों लांसिनानो न'आव गावबा गाव न'खरनि हासार बाहायनानै बोलोै होयो दा न'आव जानायाव ओ बाहायनो हासार होनब्ला फ्राय न'आवनो मोननाय बार ओ लोगोसे आरो ओ दा जोंना बेसर आबाद माव मावो नालाय बे बेसर आबादनिफ्राय जा फेरद खांनानै बे जा मोनो थालाङो बेखौ जोङो हासार महरै बाहायो। बेफोर हाफोरखौ बाहायोब्ला जोंना मु लि होनानै जा फसल मोनो एबा जोङो फिथाइखौ मोनो बिनिफ्रायबो जों बांसिन रोखोम फिथाइ मोननायखौ नुनो मोन आरो नोंथां आ आरो जोंनि देहायारिया जेबो गाज्रि जाया एबा खहा जायैखौ जों नुनो मोनो। ओ लोगोसेनो जोंना बेफोरबायदि फस फसला एम्फौ जायोब्लाबो जों बे फिथाखौ एम्फौ जानाय खिनिखौ गारनानै ओ बे मोजां जानायखिनाखौ जाब्ला जोंनि देहाया जेबो खहा जाया एबा ओ जोंनिया जा जानायखौ जेबो जाबोला जेबो जाया आरो लोगोसेनो ओ दानि समाव नङाबा बांसिनानो बिदि मोजांखौ नागिर नालाय बिसोरफोरा हाथाय बाजाराव थांनानै नथाय बिदिब्ला समाव बेखौ नोजोर होनोनांगोन जे एम्फौ सुनायखौ जोङो बांसिन गारनानै फैयो। नाथाय बिदि नङा एम्फौ सुनाय बायदिसिना जोंना मुलि नाङै एबा मुलि होयि बांसिन आबादाव बेफोरबायदियावसो एम्फौखौ जों बांसिनखौ सुनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जों लासिननानो नांगौआरो
औ
औ औ
औ औ जागोन दे नोंथां। दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।